औ नोंथां आं
मा खालामदों नोंथां
नै नोंथां ओरैनो दङो जिरायनानैहाय ओंखाम जाखांनानै
ओ मा ओंख्रि जाखो
औ नोंथां बिलाहि आलु ना खर'मोन नोंथां
ओ गोथावआनो दे
औ नोंथां गोथावमोन दा होनबा बे औ जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायलांनोसै आरो नोंथां नङा होनोमबा
औ नंगौ नंगौ नोंथां
आयदाखौहाय आं सायख'दोंमोन नोंथां माबोरैहैय जागोनबा
देलाय नोंथां एसे फोरमायना होलाय आयदाया माबोरै
ओ सुबुंआ जिउआव थाङा थानो थाखाय मावनांगौ हाबाफोर आरो खायसे मावनांगौ हाबा
औ औ दे मोजांआनोथ' आयदायाथ'
औ नोंथांआ दे जागायलांदो दे सुबुंआ जिउआव थांना थानोब्ला मा मा खालामनांगौ बेफोरनि सायाव
आं जागायनो हानोसै ना होनबा नोंथां
औ नोंथां दे जागायलांदो
होमबाथ' जोंहा सुबुंआ थांना थानायाव जोंहा मा मा मावनांगौ जायो बेफोरनि बागैनो आं नोंथां
औ
सुबुंआथ' जोंहा थांना थानायानो होनोब्ला जोंहा जि बे बुहुमाव जि फैबाय जेब्ला माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावनानैथ' गावनि जिउखौ हमखानांगोन नोङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
जेरै जों बे बुहुमाव जोनोम जाबाय जेला मानसि महरै जोंहा बयनिख्रुइ बांसिन साननो हनो गोरों होननानै गोरोंसिन जुनार होनोब्ला जों मानसि माहारिखौनो होननानै बुंनो हायो।
नंगौ नोंथां।
जेराव बयनिख्रुइ गिदिरसिन बिबान दं होनोब्ला जोंहा बुहुम बिखायाव मानसि सि माहारियानो होननानै बुंनांगोन।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
जेराव जोंहा सुबुं माहारिया थांनानै थानो थाखाय जिउआव गोबां खामानि मावनानै मावनांगौ जायो बै खामानिफ्रा सुबुं लायै सुबुं बा मानसि लायै मानसि गुबुं गोबां आलदा आलादा जायो आरोना।
औ औ नोंथां सैथो।
खायसेया टाउन सहराव थानानै खामानि मावनानै गावनि जिउखौ दैदेनो। खायसेया बिदिनो गामि ओनसोलाव थानानै गावनि जिउखौ दैदेनो बिदिनो गोबां आलादा आलादायै दैदेननायखौ जों नुयो आरोना।
सैथो नोंथां थारैनो।
बिदिनो जों सुबुङा जोंहा गामियारि ओनसोलाव थांना थानाय सुबुंनि बागै जों सावरायनो थाङोब्ला जों बुंनो हायो जेरै जोंहा गामियारि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा मा होनो आबादानो जोंहा गाहाय होननानै जों जिउ खुंनायनि गाहाय होननानै साननानै लायो आरोना सुबुं माहारिफ्रा। बिदिनो जों सुबुं माहारिया जिउ खुंनायनि थाखाय गामियारि सुबुंफोरा आबादखौनो जिउ खुंनानै गाहाय राहा लामा साननानै लानायनि गेजेरजों जोंहा गोबां आबादफोर मावनाय खौ नुयो। थिग बेबादिनो जोंहा बायदिसिना आबाद मावनाय नुयो आरोना गामियारि सुबुंफोरखौ। बेबायदिनो जों आरो टाउन सहराव थाग्रा बा नोगोर ओनसोलाव थाग्रा बैसोर सुबुंफोरा जोंहा गोबां माने बायदिसिना गोबां खामानिफोरखौ मावनानै जोंहा गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनानै बेफोरखौ गावसिनि जिउखौ खुंनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै खायसिबा सरखारि साख्रि मावनायनि गेजेरजों खायस जिबा बिदिनो प्राइभेटनि साख्रि बा गोबां बायदिसिना गिदिर गिदिर गभमेन्टनिफ्राय फैनाय माखासे बिथिं खामानिफोरखौ मावनायनि गेजेरजों बिसोरहा गावसिनि जिउखौ दैदेनलांनो खाबु मोनो आरो ना।
नोंगौ नोंथां उम
नाथाय गामियारि ओनसोलाव थानाय बैसोर सुबुंफ्रा सानदुं अखा जेरावबो थैसोनानै बिसोरो गावसिनि जिउखौ दैदेनलांनांगौ जायो आरो बेबायदिनो गोबां माने मैगं थाइगं मावनायनि गेजेर जों टाउन सोहोराव थाग्रा जि सुबुं माहारिफोर बेफोरनोबो गावसिनि मुलाम्फानि थाखाय गामियारि सुबुंफोरा एसे एनै रांनि थाखाय बैफोर मेगं मैला गायनाय जि आबाद फोरखौ बेखौ फाननायनि गेजेरजों जि फैसा एसे एनै रां मोननो गोनां बेफोरखौ गावसिनि सुबिदा बि जि नांगौ जानाय बेसाद मुवाफोरखौ बायनो थाखाय बेखौ फाननानै सोलाय सोल' खालामनाय बायदिहै जोंहा नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ सैथो नोंथां।
बिदिनो जों बुंनो हायो गामियारि ओनसोला थानाय सुबुंफोरनि ओ माखासे जिउ खुंनायनि राहाया गोबां गोब्राब होननानै आं बुंनो सानो आरोना। आरो नोगोर आरो ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि गाम जिउ खुंनाय राहाया एसे गोरलैसिन होननानै बुंनो हायो बिदिबायदिनो सुबुङा जिउआव थांना थानायाव जोंहा गोबां खामानि मावबावनांगौ दं जेरै जोंहा थांना थानायजों लोगोसे गावनि जिउखौ खुंनायजों आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे गोब गोबां खामानि मावबावनांगौ दं जेरै- सुबुङा जोंहा मोनसेल' रोखोमनि जानो थाङा ओमा मा रोखोमनि होननानै बुंनो हाया रोखोमाथ' रोखोमसेयैनो नाथाय। बैसोर सुबुंफ्राबो गोबां गाव गावबा गावै हारि बा धोरोम थायो बिदिनो मोनसे हारि थायोब्ला बेहा मोनसे धोरोम थायो बिदिनो गोबां गावबा गावनि धोरोमखौ लाबोफानायजों लोगोसे गावनि हारिनि राव हारिमु गासैखौबो फोथांनानै लाबोनांगौनि सुबुंफोरनि गेजेराव माखासे मावनांगौ हाबाया दं आरोना नङाब्ला बे बुहुम बिखायाव थांना थानायनि थाखाय जोंहा माखासे सिनायथि बा बे सुबुं हारिया मा हारिनि बेफोरखौ जेबो सिनायथि होनो हानाय नंगौ
नंगौ नोंथां।
थानाय नोङा मानो होनोब्ला जोंहा बै सुबुं हारिया। गोबां माने नासय जागोन आरोना। बेनि अनगायैबो जोंहा नोंथाङा माबाफोर मिथिबावोब्ला एबा एसे एनै जोंहा सुबुङा जिउआव थांना थानायाव मा मा खामानिखौ मावनांगौ जायो बे फोरनि बागैसे फोरमायनानै फैनो हागोन नामा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ। सुबुङा जिउआव थांना थानो थाखाय मा मा खामानि मावो होननानै बुङोबाथ' जोङो गिबियावनो गोबां खामानि मावो आरोना जेरैबायदि जोङो साख्रिनिफ्राय लानानै फालांगि खालामनायनिफ्राय लानानै गाव थांना थानो थाखाय न'आवहाय खोनादोंना नोंथां।
नंगौ खोनादों खोनादों।
न'आव फुख्रि बानायनानै ना फिसिनाय। दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय, मानोना बैफोरखौ फाननानैहाय, अनसुंथाइ महरै रां आरजिनाय, सुबुङा जिउआव थांना थानो थाखाय बेफोरखौनो मावो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
दा फालांगि होननानै बुङोब्ला मा मा फालांगि होननानै। खालामो होननानै बुङोब्ला जोङो नुनो मोनो दा बावैसो बुंबाय आं जेरैबायदि- दाउ, अमा, हांसो, फाननाय बेफोरबो मोनफा मोनफा फालांगि लोगोसे मैगं थाइगं फाननाय जेरैबायदि बिलाहि आलु बानलु जिखा भल थाइसुमै थाइबें बेफोरखौबो फाननानैहाय जोङो जिउआव थांना थानो हायो आरो रां आरजिनानैहाय
नंगौ नंगौ
दा सुबुंनि गुबै रां ओ राङानो मा होनदों गुबै थांना थानायनि लामा होनना बुंजायो आरो मानोना रां थायोब्ला जोङो मैगं थाइगंबो बायनानै जानो हागोन जिउआव नांगौ जानाय गाननाय जोमनाय बायदिसिना लुबैनाय जिउखौ जोङो सुफुंनो हागोन आरो रां थायोब्ला दा बेनो थांना मोनसे गुबै लामाबो होनना बुंजायो आरो नाथाय अबेबा समावहाय रांजोंल' गासैखौबो बायजोबनो हाया आरो जोङो गाव मावनानै दिहुननाय मोननाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो गाव गोजोननाय मोनो आरो बायनायनिख्रुइहाय जोङो माबा मोनसे बायनानै जानांगौब्ला जों अबेबा समावहाय जोङो जेसेबां हेपि जानांगौ बा खुसि जानांगौ बेसेबां खुसि जानाय नङा आरो आरो जों जेरैबायदि गावनो मावनानै जुदि मोननाय फिथाइखौ जों गावनो जायोब्ला जेसेबां खुसि मोनगोन बेबायदि खुसि मोननाय नङा आरो
नंगौ नंगौ
ओम दा बेनि अनगायैबो जोंहा जिउआव थांना थानो थाखाय जों माइफोरखौ गायनांगौ जायो मानोना माइया जोंनि गुबै आदार बेनिफ्राय मोननाय माइरङा
नंगौ
दा जोङो जब बा साख्रि बेनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रानो नांथाबनो गोनां जायो आरो जिउआव थांना थानो थाखाय सोरबा सान हर खस्थ' खालामनो गोनां जायो सोरबा
उन्दुालासिनो गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय हर हरसे फरायो सोरबाबा ओ फरायनाखौ दोनथ'नानै गावनि ओ खामानिनि थाखाय फुं समावनो गावनि न'निफ्राय ओंखारलांनानै खामानि मावहैनो गोनां जायो
नंगौ
थौब्लासो माने न' लाफैनो गोनां जायो आरो खामानि मावाब्लानो गावनि जिउखौहाय सुफुंनो गोब्राब जायो बेफोरबायदि थासारिफोरा जोंनि समाजावहाय सोमजियो आरो आरो सुबुं माहारिया बैफोर थासारिजोंनो दिनैसिम थांनानै दङ आरो मानोना गासैनिबो जिउआवनो मा नङा एखे लाइफ स्टाइल नङा आरो जिउ खुंनाय राहाया नङा आरोना सोरबाबा जोनोमनिफ्रायनो धोनि महरै जोनोम मोनबोयो आरो सोरबाबा गोरिब महरै जोनोम मोनबोयो गोरिब महरै जोनोम मोनबोनानै खायसेया गोबां खस्थ' नि गेजेरजोंहाय जिउखौ दैदेनलांनो हायो खायसेयाथ' माने मा होनना बुङो धोनि नखराव जोनोम मोनदों लोगोसे गावनि जिउ आव आखल आखुखौ एसेबां नोजोर होआ माने बबे लामाजों थांदों बेफोरखौ नोजोर होआ बेबायदि थासारिफोरखौबो जों जिउ खांनायाव नुनो मोनो आरो सुबुं महरै
दा सुबुङा जिउ खांनायाव गोबां रोखोमनि गोबां बेसादफोर दिहुनदों खोनादों ना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों
ओ जाय जायहाय आगजुफोराहाय गोरलै खालामदों आरो जोंनि जिउखौहाय जेरैबादि जोङो आबाद मावनायावनो नाय गोबां रोखोमनि आगजु बायदिसिना टेक्न'लजि जों दिहुननानै जोंनि जिउआव थांना थानायाव खामानि मावनायाव गोबां गोरलै खालामनानै होदों आरो
नोंगौ
ओं बेनि अनगायैबो जोङो गरम बोथोरबा जोंहा बारनि आंखाल जायो माब्ला समाव बार नांगौबा मोना बेनि सोलायै जोंहा पेन बाहायो दा बेफोरबो सुबुं जिउनि नांगौ जानाय मोनफा मोनफा बेसादफोर होननानै बुंबायो आरो नोंथां
नोंगौ नंगौ
जायफोरखौ जों बाहायनानै जिउआव मोनसे गोजोनै थांनानै थागासिनो दङै आरो नाथाय बेखौ गासैबो सुबुंआनो मा होनदो बाहायजोबनो हाया गासैबो सुबुंआनो माने आलदा आलदा रोखोमनि आरो जों बुंनो हायो जे जोंहा सुबुं जिउआव मोनथाम रोखोमनि स्टिथेप दङ होननानै बुंजायो जेरैबायदि स्टेेजथ आरो ना गोरिब आरो मिडिल फिमिलि गेजेरारि न'खर होनना बुंजागोन बेखौ आरो बेनि उनाव जौसिन धोनि धोनि न'खर बे मोनथामखौ जों मोननो हायो आरो बिसोरनि जिउ खांनाय राहाया आलदा आलदा जायो आरो नोंथां
औ औ
दा बे आलादा आलादानि फारागखौ नोंथांआ हायोब्ला बुंनानै हो एसे
औ नोंथां बिदिब्ला आं एसे फोरमायनानै हबावसैे जों जोंहाथ' गोरिब गुन्द्रा होनोब्ला जोंहा जि गामि ओनसोलाव थानानै एखदमबारे जि सानसेनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा हाजि जिरा मावनानै दिनैनि उदै उदैखौल' सुफुंनो हायो बाह जोंहा गाबोन मा जागोन बेखौ साननो हानायनि गोहोआनो जेबो था माबाया जासे बैफोर जाबाय जोंहा गोरिब गुन्द्रानि न'खर होननानै जों बुंनो हायो आरो
नोंगौ नोंथां औ
बेनिफ्राय आरो जोंहा गेजेरनि गेजेरनि जोंहा फेमिलि बा गेजेरनि गेजेरारि नखर होननानै बुङोब्ला जोङो जोंहा एसे एनै जि न' नखराव जानो गोनां माने एसे एनै न'खराव थोजासे जोंहा बेफोर खौजों गेजारि गेजेरारि ओह न'खर होननानै बुंनो हायो आरो ना नोंथां
नोंगौ नोंथां
आरो बेनि अनगायैबो जों बुंनो हायो जायफोरहा मानि गोजौ थाखोनि साननाय हनाय गासि बो डेभालाप जोंहा गारि मथर गोनां बा बेफोर बायदि थासारिबाव गिदिर गिदिर बिल्डिं गोनां बेफोरबायदिखौ जोंहा गोजौ फे गोजौ न'खरारि होननानै बुंनो हायो मानो होनब्ला बैसो